हेलौ
अ दे खोनानो दे फंबाय दे
खोनादोंना नोंथाङा?
ओ खोनादों होनदो दे
औ गोजान मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय।
अ दे गोजोन मोनाबिलि।
औ नोंथांजों आं बे समाव मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदों नोंथां।
अ दे होनलाय
औ जों रायजलायनाय लानाय आयदायानो जादों मबाइल फन नोंथां। खोनादोंना? औ। अब्ला जों मबाइल फन होननानै बुङोब्ला जों जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मोनसे गोनांथार मुवा होननानै जों मोनथिना मोननाय जायो नोंथां।
उम उम नंगौ नंगौ।
औ मबाइला जोंनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे गोनांथि जानानै फैबाय जे जों माने दाबसे जायगानिफ्राय थानानै गुबुन दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजों लानो हायोबा मिथिनो मोनो।
ओम ओम
मबाइलाव जोङो माखासे गोबां माने खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो गुगोल सार्च खालामनानै बा ए आइफ्राव नायनानै जों माने नांगौ जानाय सोंथिनि फिननायफोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो।
ओ नंगौ नोंथां ओ।
औ दा सिगांनि दिनाव मबाइल गैयैनि जाउनाव जोङो गाव आथिंजों थाबायनानै थांनानै जोङो गोबां जायगाफोराव गिदिंथिनानै थांनानै जों खौरां लाहैनो गोनां जायोमोन।
उम उम
आरो जोङो गोबां निउस पेपारफोरावसो फरायनो नांगौ जायोमोन आरो नङा होमबा नाथाय दानि मदार्न जुगाव माने मबाइल मबाइला बांनायनि जाउनाव टेक्न'लजिनि जुग जानायखाय माने इन्टारनेटनि गेजेरजों बा मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोबां मोनथिनो मोननाय खौरांफोरखौ बा बबावबा जाथाय जानायफोरखौ माने जों मबाइलनि गेजेरजों खौरां लानो हायो बा मिथिनो मोनो सिगांनि दिनावथ' जोङो माने मबाइल गैयै समाव जोङो गोबां खौरांफोरखौनो मबाइलनि गेजेरजों माने मा होनो निउस पेपारनि नङा हबा रादाब बिलाइनि गेजेरजोंसो जों माने मोनथिनो मोनोमोन फरायनानै नाथाय आथिखालाव जोंङो गासै खौरांफोरखौ मबाइलनि गेजेरावनो ससियेल मिडिया एबावनो जों नुनो मोनो आरो
ओ ओ ओ
औ मबाइला मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जे मबाइलखौ जोंङो मोजां बाहायोब्ला माने मोजां लामायाव बाहायोब्ला माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा
ओ नंगौ नोंथा ओ
औ फरायसाफोरा मबाइलखौ जों खालि माने फरायनाय समावल' बा नांगौ जानाय समावल' बा माने लिमिटाव बाहायोब्ला माने फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां जायो आरो नाथाय जाय फरायसाफोरा माने मबाइलखौ माने मोजाङै बाहाया नङा होमबा
उम उम।
मबाइलजों सानसे हरसे गेलेनानै थायो गेम गेलेयो। बिदिनो माने एडिक्ट जायो फरायनायाव गोसो जवा स्कुल थाङा नङा ह होनोमबा कलेज थाङा। गोबां स्टुडेन्टफोरा माने स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो।
उम नोंगौ नोंगौ।
औ। जोंनो इन्टारनेटा जेन'बा जोंनो मा नांगौ जायो जों मा नागिरो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गासैबो गुबुन थांगोन नङा होमबा बिनि थाखायनो माने। बिनि थाखायनो माने जों इन्टारनेटखौ मोजां लामाजों बाहायनो नांगौ आरो। ओमफ्रायहाय बेराफारसेथिं माने जों मबाइलखौ नायोब्ला। बेसेबां बारा गोबावद्राय मबाइल नायनाङा नङा होमबा जोंहा। मेगननि नुथायाबो खमायो लोगोसे। ओरैजाय टाइमफ्राबो जोंहा मावनांगौ खामानिफ्राबो थालांनो गोनां जायो आरो।
अ अ नंगौ नंगौ।
बिनि जाउनावनो मबाइलनि जाउनावनो गोबां फरायसाफोरा माने। जेब्ला गेम गेलेयो नङा होमबा सानसे हरसे। गेमनि फाग्ला जायो जायखौ जोङो एडिक्टेड होनना मोनथिना मोनो बेफोर बायदिखौ बेफोरबायदिखौ बिमा बिफाफोरा होबथायायोब्ला माने बेफोरबायदि गथ'साफोरा माने। सहायनो हायैयाव बा गेम गेलेनो मोनैनि जाउनाव। गोबां गावनि जिउखौ माने खोमाना लानांगौ जायो आरो बेनिखायनो। आथिखालाव जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बेफोर बायदि बारा मबाइल होनायखौ माने होबथानो एसे। होबथानो नाजानांगौ आरो बा एसे खमाव माने खम बायदियै माने बाहायनो होनांगौ जायो आरो। दाथ' गोदोनि दिनावथ' मबाइल गैयामोन नङा होमबा जोंथ' फुरा। जोङो उन्दै उन्दैब्ला जोङो माने लोगोफोरजों फोथाराव जमा जमा गेलेयोमोन। नङा होमबा दानि गथ'फोरा मा खालामो मबाइल लानोसै उमफ्राय सानसे हरसे भिडिअ नायबाय थानोसै फेसबुकाव इउटुबाव फुथुलानि नङा होनोमबा?
ओ ओ।
आरो बेराफारसेथिं बिमा बिफाफोरा माबाफोर मोनसे खामानि थायोब्ला माने खामानि। मावनानै गथ' उन्दैफोरनो माने मबाइलखौ हगारनो हानानै भिडिअ देखायनानै बा जेन'बा जिखुनु कार्टुननि भिडिअसफोरखौ देखायनानै बुरखायना दोनो आरो दानि दिनावहाय। जों गोदो जों गोदो उन्दै समावथ बेबायदि जों गेलेनो मोनासै। जोंथ गोबां। दुब्लि फोथारफोराव माने खारदेंलाबायनानै बिदिनो समफोरखौ बारहो होोबोबाय आरो जायनि थाखाय जोंनाव। माने मबाइल फननि गाज्रि गोहोमा गोग्लैनो मोनासै। नङा होनबा?
औ औ औ।
दा नोंथाङा एसे फंनैसोफोर माने। मबाइलनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन दे फंबाय।
औ।
बे नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंना थांबाय बियो सैथो बाथ्रा आरो नंमगौ जों बर्थमाननि दिनाव गोबां न'खरफोरावनो बेबायदिखौबो नुयो। म मब मा मसे मि खालामनाय बेबो जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा होनलांबाय मा होनो गथ'फोरखौ बुरखायनायावबो बाहायो आरो गोबाङानो बेबायदि। गेम गेलेनायफोराव बेबायदिनो गोबां मा होनो। मिस इउस खालामदों बाहायदोंबाबो नंगौना नङा?
औ नंगौ नंगौ
नाथाय मबाइलखौ जुदि जोङो बाहायोबा गोबां समावनो बेबायदि जोङो गियानबो जोङो मोनो आरो माखासे बेबायदि मा होनो नलेजफोरखौबो जोङो जों मोननो हायो आरो माखासे मा होनो? गोबां जोंनि खामानिफोरावनो जोंखौ हेल्प खालामो मबाइला।
औ नंगौ नंगौ।
जेरै बुंनो थाङोबा मा होनगोन दिनैनि दिनाव गोबां बेबायदि अनलाइन खामानिफोर जाबाय थायो मानो होनबा अनलाइन टान्जक्सन खालामनाय अनलाइन पे खालामनाय नंगौना नङा? आरो बेबायदिनो मा होनगोन अनलाइन क्लास लानो हायो दिनैनि दिनाव।
औ
आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर एक्सपार्टफोरनि क्लास फोरखौ आरो मा होनो टिचारफोरनि क्लासफोरखौ जोङो मा अनलाइनाव लानो हायो।
नंगौ
आरो बुंनो थाङोबा दिनैनि दिनाव जोङो मा मबाइलनि गेजेरजों गोबां बेबायदि माखासे मा होनो जेरै उदाहरन सुरुबै फार्मिनि बिखै बागै मा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय ना फिसिनायफोरखौ जों माबायदि फिसिबा माबायदिहै जोङो मावबा बांसिननिख्रुइ बांसिन बेबायदि प्रडाक्सनखौ मोनगोन‌ दिनै बेफोरखौ जोङो मा न'आव थानानैनो मबाइलनिफ्राय गावजों लोगोसे थानाय मबाइलजोंनिफ्रायनो जों माखासे बेबायदि माबाफोरखौ आइदियाफोरखौ जोङो फरमुलाफोरखौजोङो मोननो हायो।
नंगौ औ।
दिनै मा बायदि फिबा? माखासे फरमुलाफोरखौ जोङो नाजावबा जोङो बांसिन बेबायदि प्रफिट खालामनो हागोन बेफोर दिनै फरमुलाखौ जों मा मबाइलफोरनिफ्राय मोननो हायो। जेनेबा दाउ फार्मिं दाउखौ जोङो माबायदि फिसिनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ
औ
माबायदि बिसोरनो नांगौ बायदि मुलि दावाइफोरखौ मा समाव होनांगौ? बिसोरखौ मा समाव भेक्सिनेसन होनांगौ दिनै बेफोरखौ जोङो मा जायगायाव थांनानै ट्रेनिं सेन्टाराव लानो हायाबाबो जोङो न'आव थानानैनो जों बेसेबांखिनि माबाफोरखौ फरमुलाफोरखौ आइदियाफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मोननो हायो।
औ नंगौ।
आरो गोबां बेबायदि दोङो दोंनाया मानो होनबा माखासेया जेनेबा दिप्ल'माफोर लायो सोरबाया मास मोनथाम मास मोनब्रैनि दिडप्ल'मा लायो नोंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय बेसांखिनि दिप्ल'माजोंनो माबा मोनसे मावनानै मा होनो साक्सिस जानाया साफिसन नङा नाथाय माखासे साक्सिस जानो थाखाय बेबायदिनो मा होनो मबाइलफोरनिफ्रायबो माखासे नलेजफोरखौ जों मोनदेरनो हायो।
औ नंगौ।
दिनै जोङो बेफोरबायदि खामानियाव जुदि बाहायोबा जोंनो मबेला गोबां बेबायदि हेफाजाब खालामो आरो जोंखौ हेल्प खालामो जोंनि जिबनाव। जोंखौटो मा होनो खफल जाहोनायावबो जोंखो मा बेयो हेफाजाब खालामनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि प्रसेन कन्सफोर दोङो। दा नोंथाङा दोहै होनलांबाय आरो बेफोर गासैबो थारैनो नोंगौ आरो जोङो बाहायनो रोङाबा जोंनि जिउआव खहाबो दोङो आरो जोङो बाहायनो रोङोबा जिउआव जोंहा मोनदेरनाय आरो मुलाम्फाबो दोङो मबेलनि गेजेरजों
औ नंगौ नंगौ।
अब्ला आं बेसेबांखनो बुंबाय आरो समाथ' दोंबावो बे समाव नोंथाङा फंनैसो होननो हाबावगोन नामा? ओ।
नोंथाङा बुंनानै थांनाय बाथ्राखौ आं मोनसेखौ बुंबावनोसै नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा जे बुंबाय जोङो माबा मोनसे सोलोंनो गोनां दङब्ला नङा होमबा जोङो स्पर्टआव थांनानै सोलोंना लाबासिनो लाबासिनो जोङो मबेल नि गेजेरजोंबो जोङो भिडिअसफोरखौ नायनानै फरमुलाफोरखौ नायनानै जों माने सोलोंनो हायो नङा होनबा?
उम।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो नंमारगौ। माने जोङो बबेबा समाव थाखा फैसानि आंखालनि गेजेरजों नङा होमबा? मालाबा समाव जोङो ओ भुगिनांनानै थायो बा जोङो सोलोंनो हानाय खाबुखौ मोना आरो। दा बेखायनो जोङो माबा मोनसे सोलोंनो गोनां दङब्ला कर्सफोर लायोब्ला नङा होमबा। जोङो गुबुनाव थांनानै फैसा होनानै सोलोंनो गोनां जायो। नाथायबा जों मबाइलनि गेजेरजों सोलोङोबा जोङो भिडिअखौ नायनानैल' नङा होमबा। जोङो भिडिअनि गेजेरजों इउटुबाव अन खालामनानै नायब्लानो जों माने गोबां माने फरमुला बा रोंगौथिफोरखौ जों सोलोंना लानो हायो आरो एक्स
उम उम उम।
आथिखालाव माने गोबां एक्सपार्टफ्रा माने इउटुबफ्राव नङा होमबा यउटुबफ्राव इदिनो गोबां भिडिअसफोर हगारो, फरमुलाफोर हगारो, स्टुदेन्टफोरखौ फोरोङो। औ बेबादिनो आरो गोबां माने जोङो माने फिजिकेलि खामानिखौ थांनानै मावनो हायाब्ला जों मबाइलनि गेजेरजोंबो मावनो हायो।
ओ ओ नंगौ नंगौ फंबाय ओ।
नोंथांजों अब्ला मबाइल फननि बागै रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय आरो आङो।
दे फंबाय दे साबायफोर थाबाय आंबो बुहुद नोंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय मबाइल फननि बागै। बिनिखायनो आं मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननायखाय नोंथांखौबो बे समाव साबाय
औ साबायखर नोंथांसिम अब्ला दोनथ'नोसै ना।
अ दे दे।
औ।